हेलौ
नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ? खोनादोंना अ अ नोंथाङा अ अ अ नोंथांदों दायो आङो माबा ओ बिबारनि सोमोन्दै एसे सावरायनो होननानै सानदोंमोन आरो नोंथां
औ औ सावरायजागोन दे नोंथां औ हागोन नोंथां हागोन
ओ ओ बिबार होनबाथ' जोङो मिथिखायो नङा होमबा नोंथां
औ
ओ ओ बिबाराथ' जेनेबा गोबां गुबुन गुबुन गाबनि दोङो आरो बिबाराथ' नायनो जोबोद समायना
औ
ओ बिबारनि जेनेबा नोंथांनो आङो आं मिथिनाय बिबारनि मुंफोरखौ खिन्थानोसै आरो
जागोन नोंथां जागोन दे
ओ ओ माबा
जाहैबाय बिदिनो ओ गलाब बिबार जबा बिबार दाावदै बिबार दगर बिबार दाउस्रि बिबार आरो बेबादिनो सानफ्लावार बगेन बिला बेबायदिनो गोबां गेन्दा गेन्दा बिबार बिदिनो मेरि गल बेबायदिनो गुबुन गोबां गुबुन गुबुन गुबुन दंङो आरो नोंथां बेनि गेजेराव आंङो माने गलाब बिबारखो माने जोबोद मोजां मोनो आरो आरो लोगोसे लिलिखौबो जोबोद मोजां मोनो आरो औ आरो बिबायारफोरखौथ' जोंङो गोबां गुबुन गुबुन खामानिफोराव बाहायनो हायो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ
ओ गोबां जेनेबा जोंङो बिबारफोरखौहाय बेबायदिनो मा मा बा हाबायाव बाहायनो हायो होनबोला ओ हाबाफोराव बाहायनो हायो फुजाफोराव बाहायनो हायो बेबायदिनो मानसि थैबोला बाहायनो हायो नङा होमबा
नंगौ नंगौ
औ औ आरो लोगोसे जोंङो ओ बिबारफोरखौहाय ओ न'फोराव जुदि जोंङो गायनानै दोनोबोला जोंनि न'फोरखौ समायना नुयो बिबारफोर थायोबोला जेनेबा आ गोसोफोरखौबो मोजां मोनो नङा होमबा बिबारफोरखौ नायनानै
नंगौ
औ औ बिनि खायनो जोङो माने न'फोरावहाय बिबारफोरखौ गायनानै लानांगौ आरो माने एसेबाबो माने हायोबोला बिबारखौ गायनानै लानांगौ मानो होनबोला बिबार फोर थायोला ओ जोबोद समायना नुयो आरो नायथावनाबो नुयो नङा होमबा नों
नङा होमबा नोंथां नंगौ
औ औ आरो लोगोसे जोङो बगिन बिलाफोरखौथ' जोङो न'फोराव गायनानै लायोबोब्ला जो बोद समायसारनाय नुयो नङा होमबा बेथ' आरो जेनेबा गुफुर खालारबो दङो आरो पिंक खालारबो दङो ना
औ
औ औ आरो जेनेबा जोङो बिबारफोरखौहाय गोबां आ जोङो बाजारफोरावबो जेनेबा दायोथ' जोङो बिबारफोरखौ फाननायखौ नुनो मोनो जेरैहाय फेनसि बाजाराव जोङो बिबारनि आ बुकेफोरखौ जोङो बायोबोला मोनो आरो बेबायदिनो हाबाफोराव होनो थाखाय जोङो फ्रेस बिबारफोरखौहाय माला जोङो होयोना बिफोरखौ जोङो बायोबोला मोननो हायो नङा होमबा नों थां औ आरो नै दायोथ' जेनेबा बिबारखौहाय बुके जेखौ होनो बे खौथ' जेनेबा ओ जोङो बायनानैहाय होलायनायखौ नुनो मोनो ओ जे जेयो नायनो समायना जोबोद नायनो समायना बु के फोरा नङा होनबा जोङो बेबायदिनो बिबारफोर खौहाय गायनानै आरो बेबायदिनो गोजान गोजानफोरनि ओमफ्राय जोङो लाबोनानैहाय बिबारफोरनि दखानफोरखौ बानायोबोला जोङो गोबां रांफोरखौ खामायनो हायो मानो होनबोला उम बिबारफोरखौथ' जेनेबा मानसिफोरा बायखायोना दानि जुगावथ' जेनेबा बियो जेनेबा ट्रेन्दिं हि साबै जानानै दोनखायो नङा होमबा नोंथां बेबायदि बुके बायनानैहाय ओ सेंग्रा सिख्ला होलायनाय बेफोरबायदियाथ' जेनेबा जागासिनो थायोना नोंथां
औ औ
थिग औ औ आरो ओ बेबायदिनो ओ गोबां बेलेग बेलेग बा गुबुन गुबुन बिबारफोरखौ जुदि जोङो लाबोनानै फानोबोला ओ बेबायदिनो जोङो फालांगिफोर खालामोबोला जोङो फैसाफोरखौ जोङो खालाम खामायनो हायो आरोना नोंथां नोंथां नोंथाङालाय फरायनो हागोन नामा नोंथाङालाय मा मा बिबारनि मुंफोरखौ मोनथियो
ओ बिबारनि मुंफोरखौथ' आङो फारा माबा गैया आरोना जायखि नोंथाङा होनलांनाय बेफोरबायदिनि बिबार आरोना जबा बिबार गलाब बिबारदिनो सानफ्लावार बायदि रोखोमनि बिबार दङ आरो ना गुबुन गुबुन रोखोमनि आरो ना गोबां नामनि दङ जोङो बेफोरनिफ्राय जोङो गोजां समायनायखौ जों मोननो हायो जुदिुन गुबुन जायगाफ्राव थाङोब्ला जुदि बिबारफोर नुयोब्ला माने गोजोननायखौ मोननो हायो नङा मोनदां आरो बेजों लोगोसे जे जोङो जुदि बेे बेरेफ्राथ' जों बिबारफोरनिफ्रायनो बिदै सोबनानै बिसोरो गावनि बाहागखौ खालामनायजों लोगोसे फिसाखौ जोनोम होयो नङा होमबा आरो बिबारा जोंनि थाखाय गोबां हेफाजाब होयो जेरै मुलि बायदिसिना बानायनायावबो बिबारा गोबां हेफाजाब होयो नङा होना नोंथां आरो जोङो बिबारफोरनि गेजेरजोंो फालांगि खालामनो हायो आर ना मोनसे दखान एबा गला खुलिनायजों लोगोसे जोङो बिबारखौ लाबोनानैहाय गुबुन गुबुन गाबनि एबा गुबुन गुबुन नामफोरनि बिबार लाबोनानैहाय जोङो बेखौहाय फाननानै एबा बेखौहाय मोनसे दख'ला हिसाबाव बेखौ दोननानै गुबुन मानसिफोर फैयोब्ला बेखौ फाननानैहाय जोङो रांफोर आरजिनो हायो आरोोना नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ
आरो बेफोरनि गेजेरजों जों गोबां माने नांगौथिखौ जों बुथुमना लानो हायो आरोना बेफोरनि फ जों मोननाय रांफोर जुदि मोनोब्ला जों बेफोरनिफ्राय जोङो गावनि नांगौ खिनिफोरखौ जों बुथुमनानै लानो हायो आरोना जुदि जोङो हमनानै लायोबा मोनसे फरायसालियाव गैयोबा स स्कुलफोराव जुदि बिबारफोर थायोब्ला माने बिराद समायनाया थायो आरो ना आरो बेफोरखौहाय गायनांगौबो जाखायो स्कुल एबा फरायसालि एबा कलेज बेफोर गासैयावबो आर ना इउनिभारसिटि जसेबांवान' जुदि बिबारफोर थायोब्ला माने समायनायखौ जों नुनो मोनो आरोना जाहाथे जों बिनिफ्राय मोजां मोदोमनायजों लोगोसे जों मोजां देहाफोर मोननो हानाय बायदि आरोना आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो बेफोरनि अनगायै जुदि जोङो गार्देन एबा पार्कफोर खुलियोब्ला माने बिबार' थाखाथार नङा होनोमबा नोंथां मानो होनोबा बिबार ज समाय होयो बेखौ जुदि गायनानै जुदि दोनङोब्ला मोनसे पार्कबो खुलियोब्ला एबा गार्डेनबो खुलियोब्ला जुदि बेखौ गायोब्ला गुबुन गुबुन मानसिफ्राबो एबा गुबुन स्टेटनि मानसिफ्राबो बेखौ बेयाव फैनानैहाय मोनसे दिन्थिफुंनो हायो आर ना आरो बिबारफोरनि नामावथ' गोबां रोखोमनि दं आरोना बेफोरखौ जुदि गायजोबनो हायोब्ला जोङो बेफोरनि नामफोरजों लोगोसे जोङो गुबुन मानसिफोरनि सिाव खोन्थानानै एबा दिन्थिफुंनानै जोङो मोनसे बे जाय जायगायाव बे गार्देनखौ खुलिदों एबा पार्क खालामदों बेयावहाय मोनसे नामखौ जौगाहोनो हायो आर ना नङा होमबा नोंथाङां
औ औ नंगौ
बेफोरनि गेजेरजों जोङो गोबां माने खामानिफ्राव गोबां माने नांगौथिफोरखौ जों बुथुमना लानो हानाय बायदि जोङो जगायनानै लानो हानाय बायदि जायो आरोना आरो बेफोरजों लोगोसे जोङो नायोब्ला गुबुन गुबुन जायगाफ्राव थाङोब्ला जोङो बिबारफोरा थानाय खौ जों नुनो मोनो आरोना लामा सामायावनो होन ओरैहाय दखान सखान खुलिनायावनो होन माने न'खरावनो होन बेफोर गासैबो थानायाव जोङो गुबुन गुबुन जायगाफ्राव नुनो थाङो आर ना नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
आरो न'खराव जुदि जोङो बेफोरखौ गायोब्ला माने मोनसे समायना हिसाबै जोङो बेनिफ्राय जोङो मोननो हायो आरोना आरो बेजों लोगोसे जोङो जुदि लामा सामाफ्रावाबो जुदि बिबारफ्रा थायोब्ला एबा दंफांजों लोगोसे बिफां लाइफांजों लोगोसे बिबारफोरा बारनानै थायोब्ला जोङो बिनिफ्राय मोनसे सान्थि एबा गोजोन्नायखौ जों मोननो हायो आरोोना बिनि समायनाजों बिनि माने नुनायजों लोगोसे बेनि जों बेखौ नुनानै जों खुसि बेफोरबायदि जानायखौ जों नुनो मोनो आरोना नङा होमबा नोंथां आरो नोंथाङा होनबाय जेन'बा फुजा बायदिसिना बानायनाय मानसि थैनाय बेफोरखौ गासियावबो बाहायो नोंथांनि बुंनाया थारैनो नंगौ आरोना माने बेफोरखौ बावोबासो मोनसे बेैयो माने मोजां जायगायाव थांगोन एबा सहैगोन बिनि बागै बेखौ दिन्थिफुंनाय बायदि जाहैयो आरो ना नङा होमबा नोंथां आरो बेखौ बाहायनायखौ जों नुथारखायो आरोना जुदि जोङो मन्दिरफ्राव बाहायोब्ला बिबार खौ बाहायनायखौ नोंथाङा थारैनो होनदों हाबा बायदिसिना खालामाबो बिबाराखौ मोनसे माला हिसाबै जोङो बेखौ बाहायखो नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरोना औ थिग बेबायदिनो जोङो उननि समावबो माने दानि समावथ' जों बिबार बिबारफोरखौ जों नुनो थांलिया बिराद खमखौ नुनो थांसै नङा होमबा नोंथां सुबुं अनजिमाया बांनायनि लोगोसे बेफोर बिबारफ्रा खमायलांनायखौ जों नुनो मोनसै आरो ना आरो गोदोनि समाव जुदि नायोब्ला जोङो गोबां बिफां लाइफांखौ जों फिफां लाइफांजों लोगोसे बिबारफोरखौ माने बे फिफांजोंनो माने बिबार बानायखौ जों नुनो थाङोमोन आरो मानसिया खमखाय माने बिफां लाइफांजों लोगोसे माने बिबारफ्रा गोबां जायोमोन आरोना
आरो दानि समाव माने बेफोर मोननो थांया आरो ना नुनो थांलि आरोना जेरै जबा आरि जों नुनो थांलिया सामलावार आरि फुलाखौबो जों नुनो थांलि नङा होमबा नोंथां
औ औ
आरो बेजों लोगोसे दावला खुंगुर बायदिसिना बिबार लाइफां बिबार दङ बेखौबो जों नुनो थांलिया आरो ना बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि दङ आरो ना जरै दावदै फुलफोर दङ बेफोरखौबो नुनो थांलि आरो ना जायफ्रा बेफोरो गुफुर गुफुर बारनायजों लोगोसे बिराद समायनाखौनो नुयो मेगननाव नुजाहोयोमोन नङा होमबा नोंथां आरो आथिखालावथ' बे बेफोरखौनो नुनो थांयो आरोना सुबुं अनजिमा बानायनायजों लोगोसे माने बेफोरबायदि हासार गैयि खम जालांनायजों लोगोसे बिफां लाइफांजों लोगो बेफोरो गोमोरलांनो एबा नुनो थांलिया आरोना जोबस्रांलांनो हमबाय माने जायगा जायगाल' नुनो थांसै आरोना बेफोरखौहाय माने जों जेराव थायो माने बेफोरखौ जों नुनो थांलिया मानो होनोब्ला मानसिया बांनायजों लोगोसे बांद्राय दहोन खालामियाव बाद्राय जोथोन लायोैया बेफोरनो जोबस्रांनो हमबाय आरोना आरो गोदोनि समावथ' फोर गोबां माने नुनो थाङोमोन नोंथाङा आरो बिबारफोरखौ माबायदि जोथोन लानांगौ आरो माबायदि गायनांगौ माबायदि हासार होनांगौ बेनि बागै फंनैसो होननो हाबावगोन नामा
औ औ औ जोङो माने बिबारखौथ' जों गायनांगौ आरो जुदि जोङो गायनानै दोनोब्लाथ' जो जोथोन लायाबोला बिबारनिफ्राय जोङो मोजां बारनायफोरखौ जोङो मोननाय नङा नङा होमबा नोंथां आरो जों आरो बिबाराबो जुदि जों जोथोन लायाबा जुदि जों गायनानैल' दोनोबोला आरो जोङो बिनो नांगौ जानाय हासार बा दैफोरखौ जुदि जोङो टाइम बादि होआबोला बि बिबारफ्रा रानलांनो हमगोन आरो बियो थैलांगोन आरोना ओंखायनो जोङो गायनायजों लोगोसे जों जोथोनफोरखौबो लानो नांगौ जुदि जों जोथोन लायोबोला जोङो जोंनि लु गैनाय बायदि बिबार बारनायखौ जोङो मोनगोन जाय समायनाबो जाहोगोन जोङो जुदि जों जोथोन लायोबाथाय समायनाबो जागोन आरो बेबादिनो हेलदिबो जाबोगोन आरोना बिफांफोरा माने बि ओ औ आरो बारनायाबो जोबोद समायनाहैनो बारगोन बायदि जेसेबा गोदोरनि बारनांगौबा जेसेबां समायनानि बारनांगौ बेबायदि बारबोगोन आरो बिबारफोराहाय आरो जोङो ओ बिबारफोरखौहाय गोबां गुबुन गुबुन ओ बुस्तुफोर बानायनायखौबो जोङो नुनो थाङो बिबारफोरजोंहाय जेरैहाय साबोनफोरखौ जोङो बानायनाय खौ नुनो थाङो आरो बिबारफोरजोंहाय ओ गोबां मोखाङाव लाग्रा फेसवास क्रिमफोरखौ जों बानायनाय नुनो थाङो नङा ओमबा नोंथां आरो बिबारफोर जोंहाम पारफिउम बेबादिनो रुमनि इसप्रे बेफोरबायदिखौबो बानायो मानो होनबोला बिबारफोरा जोबोद गोथाव मोनामो मबेबा मबेबा। अबेबा अबेबा बिबारफोरा गोथाव मोनामोना बेजोंनो माने बानायो आरोना औ औ दे बिदिबालाय नोंथां जोंहा समाया ओ
औ नंगौ नंगौ
समायानो जानानै फैबाय जोंहा मालाबा रायज्लायसिगोन।
जागोन दे